हेल
औ मा खालामदों नोंथां
औ नोंथां दं नै ओरैनो
अ फ्रि नामा
औ फ्रि नोंथां
ओं होनबा जों जेनेबा दायो जानाय आदारनि सायाव मैगं थाइगंनि सायाव रायलायनसै होमबा
औ औ नोंथां रायलाय जागोन दे
औ जेनेबा मै गं थाइगं होननानै बुङोब्लाथ' जों गोबां मिथिंगानिफ्राय मोननाय जों गोबां मिथिंगानिफ्राय मोननो हायो जेनेबा हाग्रानिफ्राय हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगं होननानै बुङोब्लाथ' जेनेबा दिंखिया
औ
औ ओमफाय बेबादिनो गोबां रोखोमनि मोननाय जेनेबा सिब्रु मैद्रु बेफोरखौ जों हाग्रानिफ्राय मोननानै हाग्रायाव मोनना संनानै जाया आरो गोदाय गोदायनि बर'फ्रा
औ औ
औ दाबो जों जानायखौ नुनो मोनो
औ औ
आरो जोङो गोबां रोखोमनि जों मैगं थाइगं जेरै बा गा ओ गायनानैबो जोङो न'आवनो गायनानै जोङो ओ जानानै जानायखौ नुनो मोनो
औ औ
खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
हेलौ औ खोनादों ना
औ खोनादोंना नोंथां
हेल'
आं खोनादों नोंथां
दासो खोनादों
जों जेनेबा गायनाय मैगं थाइगं होननानै बुङोब्ला जों खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
हेलौ अ अ
औ आं खोनादों नोंथां
जेनेबा ओं खोनादों दा
औ खोनादों नोंथां दे बुं
औ जों जेनेबा मैगं थाइगं जेनेबा गायनाय होननानै बुङोबा जों जेनेबा खोना
औ
हेलौ
औ आं खोनादों नोंथां खोनादोंना नोंथाङा हेलौ औ आंबो खोनादों नों थां देलाय बुंलाय आं खोनादों नोंथां उम्म औ औ
बेयार मोजां मोजां खोनाबाय
औ खोनादों आं नोंथां
हेलौ खोनाबाय दा
खोनागासिनो नोंथां नोंथांनिखौ आं खोनागासिनो उम
नोंथाङा जेनेबा मै नोंथाङा जेनेबा मै मैगं थाइगंनि बागै बुंनो हागोन नामा जेनेबा
औ हागोन नोंथां
औ
हेलौ
औ औ औ
आलौ औ मैगं थाइगं होननानै बुङो औ औ मैगं थाइगं होननानै बुङोब्लाथ' बर' सुबुं माहारिया मिथिंगानि सायावनो बांसिन सोनारनायखौ जोङो नुनो मोनो नंगौना नोंथां
औ नंगौ नंगौ
औ मिथिंगानि जेरै दिंखिया बेनि अनगायै जेरै खिफि बेन्दों बेनि अनगायै जेरै औवा मेवाइफोर बेनि अनगायै जेरै मा होनगोन जोङो मास लांखार बिबारफोर बेबायदिनो जोंहा आसि जोङो साननानै फोजोबनो हायै बेबायदि जोङो मिथिंगानिफ्राय मैगं थाइगं बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै थास' थास'खौथ' बर'फोरा मोनसेबो गार नाय गारजानाय गैया होननानै जोङो बुंनांगोन जेरै थासनि बेदरखौबो बर'फ फोरा जायो बिथंखौबो बर'फोरा जायो बिलाइ गोरलै खौबो जायो सिलिखौबो जायो थास' आइथिं खौबो जायो बिबारखौबो जायो थास'नि बेलायाव जायै जेबो गैया होननानै जोंङो बुंनो हायो आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन मैगंफोरखौबो बर' फोरा जायो। जेरै लाफासायखखो ला लाफा सायख' ओंख्रिफोर बेफोर ओंख्रिफोरखौ बर'फोरा नाफोराव गोखै होनो थाखाय बर'फोरा बाहायनायखौ जोंङो नुनो मोनो बर'फोरा गाहायै खारै जानायखौ जोंङो नुनो मोनो।
औ
फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो थावनि जायगायाव खारैखौ बांसिन बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो बर'फोरा खारै हिसाबै जाहा गोबां जेरै गुबुन गुबुन ओंख्रि खौनो बांसिन ओंख्रिफोरखौनो बर'फोरा खारै जानायखौ जोंङो नुनो मोनो जेरै खुमब्रा ओंख्रिफोरखौबो बर'फोरा खारैजों जायो जेरै खुमब्रा लाव आरो जोगोनारफोरखौबो जायो बेनि अनगायै जेरै सजना बिलाइफोर बिनि अनगायै जेरै मै था आरो बेबायदिनो लाइ लाफा खारै कबि खारै बेबायदिनो गासैबो ओंख्रिखौनो बर'फोरा खारै जानायखौ जोंङो नुनो मोनो बेनि अनगायै बर'फोरा खारै आरो रुनाय रुनायखौबो जायो बर'फोरा खारैजों लोगोसे बेबायदिनो बर'फोरा ना बेदर नंङाब्ला ओंखाम जानो हाया। बर'फोरनो ना नंङाब्ला बेदरनि गोनांथि जाथारो बेनिखायनो बर'फोरा बर'फोरनि न'खराव एबा बर' समाजाव जोंङो ना बेदरनि बाहायनायखौ जोंङो गोबां नुनो मोनो बर'फोरा गाहायै बेदरनि बेलायाव अमा बेदर बाहायनायखौ जोंङो नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो अमा बेदरजों लोगोसे जेरै दाउ बेदरफोरखौ बाहायनाय जों नुनो मोनो आरो हांसो आरो गुबुन फारौ बेदरफोरखौ जों बर' समाजाव इसेबां बाहायनायखौ जोङो नुनो मोना नाथाय अमाया बर' समाजाव मोनसे गाहाय जायगा आवग्रिनानै लादों आरोना बिनि अनगायै जेरै ना ना नाफोरा नाफोरखौ बर' समाजाव एबा बर' न'खराव बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो बर'फोरा ना बेदर खौ गोबां आनो बेबायदिनो सावनानै जानायखौ बांसिन जोंङो नुनो मोनो सावनानै जायो बेनि अनगायै रुनानै जायो। बांसिनानो थाव बाहायनायखौ जोङो नुनो मोना। बेबायदिनो नोंथाङाबो नोंथांनि बायदि एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो?
औ जेनेबा ओ आं माने ओंख्रिनि बागै जेनेबा बुंनोसै। औ आं माने जेनेबा सबाइजों साम साम'जोंबो जेनेबा जों जानाय गोबां बर'फोरनियाव जों मोन जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ सबाइजों साम'जों संबाथ' बु ओ ओंख्रिया जोबोद गोथाव जायो।
औ औ नों
औ जेनेबा जेनेबा ओ स माबा सबाइजों साम'जों संनो थाखाय जेनेबा साम'खौहाय माने मोनसे जेन दैमायाव बे साम'खौहाय माने मा होनो बेखौ हुख'नानैहाय माने साफा खालामसि
औ औ औ औ।
माने रुग-रु-रुगोन आरोना।
औ औ।
ओमफाय रुनानैहाय बेखौ माने ओ सबाइ ओ सबाइ ओंख्रियाव माने इखो माबानानै हो-होसिगोन आरो औ सबाइजों औ सबाइजों साम'जों माने ओंख्रिखो आं जोबोद जानो गोथाव मोनो आरो।
औ औ।
बिदिनो आरो बिदिनो अनलाजों दाउजों अनलाजों दाउजोंबो आं माने जोबोद गोथाव मोनो आरो जानो।
औ औ औ।
औ अनलाजों दाउजों बा नोंथाङा जेनेबा ओंख्रि संनायखो बोरै सङो जेनेबा नों नोंथाङा बुंनो हागोन नामा आंनो?
औ अनलाजों दाउजोंना नोंथां?
औ औ
औ अनला संनो थाखायथ' जोंनो अन गुन्दैनि गोनांथि जायो नंगौना नोंथां? औ औ बेबायदिनो अन गुन्दै अनलानो थाखाय अन गुन्दै खालामनो थाखाय जोंनो माइरंनि गोनां जायो आरो बे मायरंखौ खमै बो बा नङाबा जि मिनिटसो सोमनानै दोननाय जायो नोंथां। बेबाय दिनो बे बस सोमनानै दोननाय समाव जोङो जि दाउखौ जोङो जि जागोन बे दाउखौ जोङो बुथारनानै बेखौ दै गुदुङाव सोमनानै बिनि माबा गांफोरखौ फुनाय जायो। गांफोरखौ फुखांनायनि उनाव बेखौ सावस्रेमनाय जायो जाहाथे बिनि सुलुंफोरा खामस'यो। आरो बेदर गोदानाय समाव एबा जानाय समाव जेन जोङो गोसो खुसियै जानो हायो थाखाय थाखाय बे सावस्रेमनाय जायो। आरो साव खांनायनि उनाव बेखौ गोदानाय जायो गोदानानै जेब्ला लाखांगोन अब्ला बेयावहाय दाउ बेदराव नांगौ जानाय जोंनो जि मस्ला मस्लि जेरै सामब्राम बानलु रुसुन हाइजें बे फोरखौ देना लानायनि उनावहाय बेयाव थावजों सेरनाय जायो आरो सेरनानै बेयाव नांगौ जानाय मस्लाफोरखौ होयो। आरो बेबायदिनो बे दाउखौ खमैबो नैजि जिबानिफ्राय नैजि मिनिट जोङो एवख्रेबना लानांगौ जाहाथे बे बेदरा लथ्र' लथ्र' जायो। जों ना बेदर बेदर बुस्थुखौ जों जेसेबांनो गोबाव एवगोन एसेबांनो जानो गोथाव जायो। आ बिदिनो एवख्रेबना लानायनि उनावहाय बेयावहाय नांगौ बायदि जखा बायदि दै होनाय जायो बेदर मोननाय जखानि जोंङो दै होनाय जायो आरो जेब्ला बेदरामोन हां हां जागोन अब्ला बे समाव जों दै होदेरावनाय सोरबा सोरबा खोनसेनो होखायो आरो सोरबा सोर बा बेदर मोननो थाखाय हो होग्रोयो आरो बेबायदिनो दै होदेरनायनि उनाव जेब्ला बे दैया ग्लब ग्लब गोदौगोन अब्ला जोङो सोमनानै दोननाय जि अन गुन्दै बेखौ जोङो
औ
अनगुन टक्सि नङाबा उवालफोराव देनानैहायो बेखौ गुन्दै खालामनानै लानाय जायो आरो बे गुन्दैखौ बे ग्लब ग्लब गोदौनाय दैयावहायो। होनाय जायो बे अनलाया मा डाइरेक्ट होबा ल' लदा एबा फिथर थानायखौ जोङो मोननो हायो। बेनिखायनो बेखौ दै गुदुंफोरजों गलायनानै सोरबा सोरबा होयो आरो खायफा खायफा बेखौहाय गोरानैनो ग्लब ग्लब गोदौनाय समाव फ्रि फ्रि होनानै खोस्लिजों एरनानै होनाय जायो जाहाथे बियो फिथर थाया बेबायदिनो गोदौनायनि उनावहाय बेयावहायो बर'फोरा जि गंगार दुन्दिया नङाबा सामब्राम बिलाइ बेफोर मस्लाखौ होनाय जायो जाहाथे बियो मोदोमनाय मोदोमना मोदोमना जायो बेनि थाखाय बे मस्लाफोरखौ बाहायनाय जायो आरो। औ औ दे अब्ला नोंथां जों दिनै बेसेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा
औ जागोन दे नोंथां
औ दे गोजोन्नाय थाब
औ दे दे